हेल'
औ खोनादोंना नोंथां औ
औ औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ
औ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना?
औ
औ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंना जे हारिमु हारिमु होनोब्लाथ' जोंना गुबुन गुबुन गोलैयो नङा होमबा दामनाय देनाय रंजानाय बेनि अनगायैबो जेरै दानाय लुनाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दानाय लुनायनि फारसे माबा माबोरै नुनो थाङो एबा दानाय लुनायजों जोङो माबोरै मा मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? दा
औ हागोन
औ
दानाय लुनाया दा बे जोंनि गामियाव खोब खम नुनो मोनो। बे दानाय लुनायनि गेजेरजों जोङो गावनि न'खरखौबो जोङो सामलायलांनो हायो माने दैदेनलांनो हायो।
औ
औ दानाय लुनायाव माने दख'ना गामसा फालि सादोर बेफोरखौ जों दानाय नुनो मोनो।
औ
औ आरो बे बोरै दायो बुङोब्ला बेयाव मा मा बेखौ दानायाव माखौ- मा मा आगजु नांगौ जायो होनोब्ला सोर खि, माखु, बबिन बिदिनो ओ हिसानसालि बेफोरखौनि गोनां जायो। औ बे दाना माने बे मुगायाव गोबाङानो खोब खम दायो मानो होनबा मेचिनाव दानाय गाननाय जोमनाय बेफोर ओ बेफोरखौ गोबाङानो गानोसै बिनिखाय आखाइजों दानाय बेखौ जों जोबोद खमहै जोङो नुनो मोनो।
औ
जोंनि गामिफोराव नङा होमबा?
औ
आरो।
औ
बेबायादिनो दख'नाखौ हिनजावसा हिनजावफोरा गानो आइजोफोरा आरो गामसाखौ जाहैबाय हौवासाफोर जों गानो। औ बे आरो आर'नाइ फालि बेफोरखौबो जों दानाय नुनो मोन मोनो बे आर'नाया जाबाय जोंनि जोंनि माने मोनसे गो- गोनां सादोर होननानै जों बुंनो हायो।
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना बेफोरनि सोमोन्दै औ
जेरै दामनाय देनायनि अनगायैबो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय रखम दानाय लुनाय नङा होमबा-? दा दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना गोदोनि समखौ एंगारहायै बायदि आथिखाल लाव हमनानै बायदिसि सिना दानाय लुनायखौ नुनो मोनो आरो दा गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै गोदोनि समाव गावबाागाव न'खरावनो माने बिदिनो बांसिनानो आग सा लाथा बायदिसिनाखौ फिसिनानै बेनिफ्रायनो खुन्दुं दहना दानानै गाननायखौ जोङो माने खोनाबोदों एबा मिथिबोदों नङा होमबा दा आथिखालाव नाय नो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना मेसिन एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन ओंखारनायजों लोगोसे जों। माने दानायखौ जोबोद बानाय जालांबाय एबा गाव दानानै माने गावनो दानानै गावनो गाननायखौ जोबोद माने सम लायो बा बेफोरबायदि माने जों सम थांगारनाय बेफोरबायदि मोननानै ला हमना लानाय जाबाय आरो खायफाया बेनि थाखायनो बांसिनानो जेरै मेसिनजोंनो दानाय एबा मेचनजोंनो बानायनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन हिफोरखौ जों हाथाय बाजारनिफ्रायसो गानला बबायनायखौ जोङो नुनो मोनो। एबा बायला हायो दा बिदिखौनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि ओनसोलाव दासिमबो जेरै गोदोखौ एंगार हायै बायदि हमथाना लाखिनाय रखमै जे बरादा फिसिनायनिफ्राय जा फिथोब मोनो बेजोंनो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो थावख्रि लुनाय हुदाया दासिमबो दङ एबा बेफोरबायदिनो आइ जोफोरा न'नि खामानिनि अनगायैबो गावनि आखाइनि खामानि एबा उफेरा खामानिया गावनि थाखाय थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा दा रांखान्थि बिथिंखौनो लानानै बुंनो थाङोला जोंनो गुबुन गुबुन जेरै जोंनो दानि समावथ' रांनि गोनांथिया जोबोर जायो नङा होमबा बिनि थाखायनो आइजोफोरा न'नि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे बेफोरबायदि दानाय लुनाय एबा आखाइनि खामानि बानायनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन मावनायखौ नुनो मोनो। आरो दा खुन्दुं लुनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जेरै दा इन्दि खुन्दुं इन्दिनिफ्राय दानाय खुन्दुंखौनो बांसिन लुनानै माने दानायखौ नुनो मोनो आरो। दा माने बेफोरबायदि जोंनि न'आव थानाय सालखुन्थानि हिसाननि अनगायैबो जेरै मेसिननि माने मेचिनजों खुन्दुं लुनाय लोगोसे मेचिन जोंनो इन्दिनि जिखौ दानाया जोंनि ओनसोलाव सोलियो। आरो लोगोसे आखायजों जा थावख्रि लुनाय बेफोर हुदायाबो जोंनि ओनसोलाव दङ आरो दा मेसेंनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै मिेसिङाव सावख्रिखौ माबोरै लुयो होनोब्ला जोङो मिसिङाव सावख्रिखौ लुनो थाखय गिबियावनो जोङो एम्फौ लाथानि जा फिथोब बे फिथोबखौ जोङो सेरसे एबा सेरनै जखानि लायो। लानानै जों बेखौ मोनसे गोजोन जियाव मेरायो मरायायनानै बेवहाय नै घन्टानि थाखाय जों बेखौ रुनाय जायो। आरो जोंनि जि सुनो हार साबोन एबा जोङो मिथिंगायाव मोनो एल'भेरा बायदिसिना खौ होनानै जों बेखौ रुनानै लायो आरो बे रुनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जेबा मोजां जायो लोगोसे आरो जाहाथे साफा जायो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि बिदि रुनायखौ रुनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि रुखांनायनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै बा मोनसे आइजेंआव लानानै बा खामब्ला बायदिसिनायाव लानानै बेखौ बोखांनानै दोनो। जेब्ला बियो गुसु जायो अब्ला जों बेखौ मोनफा मोनफा बोखानानै गथ गथा बिदिनो महर होनानै जों बेखौ जोंनि न'नि इन्जुर एबा फागखा बायदिसिना सिथाबनानै दोनो आरो बिनि उनाव बेखौ सिथाबखनानै बियो जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ माने बोखायो बोखानानै मेसिनाव बिदिनो लगायना होयो। बिदिनो खुन्दुंखौ बरन लाङो आरो बिदिनो इन्दि खुन्दुआ दानाय थाङो आरो आखाइजों बिदिनो आखाइजों लुनाय जेनेबा दैयाव सोनानैसो लुैयोनालाय बे गोरान होना लाबाबो बे उनाव मेचिन साय आखाइजों थावख्रि लुनायनिया फाखोआ एबा मोजां गोगोमसिन जायो दा दानायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला दानि समाव ओ जेरै जेक कारनि मेचिन लोगोसे आरो मइना मेचिन बिदि बायदिसिना गुबन गुबुन नुनो मोनो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा ओरैनो थायाबालासिनो गावबा गाव हाइ खामानि फोरखौ बेफोरबायदिनो खुन्दुं दानायनिफ्राय लानानै जि दानायसिम माने मावनायखौ नुनो मोनो लोगोसे गुबुन गुबुन ओ खामानियावबो माने बिथांमोनहा बिथांमोना मावनायखौ नुनो मोनो दा इन्दि जि एबा इन्दि खुन्दुंनि बेसादाथ' बेसेना बेसेबां नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा?
औ जोबोद दाम
औ बिनि थाखायनो खुन्दुंनि अनगायैबो माने दानाय लुनायनिबो बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव उदैया दङ आरो नोंथां ओरैनो थायाबालासिनो जेनेबा बेफोरबायदि दानाय लुनायनि खामानिखौ जोबोद मावो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दा दानाय लुनाय होनोब्ला जोंनिया जेरै इन्दि खुन्दुंनि अनगायैबो इन्दि जिनि अनगायैबो जेरैबायदिहाय फास रा दखना आर'नाइ बायदिसिनाखौबो जोङो दानो मोनो एबा बेफोर बादि इन्दिनि जिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो जेनेबा सुबुंफोरनोबो जोङो होनाय थाङो एबा बिथांमोनाबो जोंनियाव बियो जेनेबा बेफोरबायदि हागोन नामा जेनेबा इनिनाव जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो दानानै बेफोरबायदि हरो हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां दा दानाय लुनायनि अनगायैबो जेरै हारिमु होनोब्लाथ' जों गुबुन गुबुन गोलैयो नङा होमबा? दा दामनाय देनायनि बेलायाव बुंनो थाङो ब्ला दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै माने हारिमुखौ माबोरै हम थनानै लाखिदों एंगारहायै बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ
औ
हारिमु बेलायाव बे दामनाय आगजुफोराबो बे गोग्लैयो नङा होमबा? दामग्रा दे ग्रा आगजुफोरानो जाबाय बे हारमनि खाम सिफुं जथा बेफोरखौ जोङो जोंनि गामिफोराव दाबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होमबा बेखौबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो बाहायबोनाय बे गासैबो आगजुफोरा बेनिखायनो बे खौ दाबो बेखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
औ।
औ नोंथां।
नाथाय लोगोसे दानि समाव जेरैबायदिहाय माने रंजानाय एबा बैसागो फोरबोखौनो लानानै हारिमु मु आयदा बायदिसिना सिबिनायाव बक्सआरि बायदिसिनाखौबो दामनाय नुयो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय नोंथाङा दामनाय देनाय आगजुनि बागै बुंदों बेफोरखौ जोङो अरायबो लाखि फिननांगौ एबा बेफोरखौ जोङो ओ मोजाङै इयुन जोलैखौ मोजाङै माने सोलोंलांनो थाखाय बेफोर खौ गारनो नाङा आरो नंगौ ना दा बैसागोनि फोरबोनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबादि मेसिनारि बायदिसिना एबा बक्सआरि बायदिसिनाखौनो दाम लाबायनानै रंजाबायनाय एबा मोसालाबायनायखौ नुयो नाथाय बेफोर जोंनि थाखाय मोजां नङा नङा होमबा? जोङो गोदो गोदायखौ अराय हमथाना लानांगोन हेंगारहायि बायदि लोगोसे जों बेखौ माबोरै हायो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोङो अराय बो माने जुजिनांगोन एबा जोङो दावबायलांनो लामायाव बिथिङाव थांनांगोन आरो।
औ नंगौ।
ओ नोंथांजों हारिमु आयदानि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आसा खालामो नोंथांखौ इयु नाव माने आरो लोगो एबा रायलायनो हारिमु आयदाखौ मोजाङै मो जाय माने फोथांना लाखिनो हाथों लोगोसे जोंनाबो लासै लास सै समा जानानै फैबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोन बाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोनथों।